औ खोनादों
खोनादोंना
औ खोनादों दे मोजाङैनो खोनादों
औ नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंङो दा आं दा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन।
सावरायजागोन दे
औ
ओ र
माबा माबाया एकदम नेटआ प्रब्लेम जाबाय थादो
मोजां खोनायाखै र
खोनाया
हेलौ
अ अ खोनाबाय दासो
बिदिब्ला मागो फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मादि फालिनाय जायो बेखौ एसे बेखेवनानै होदो नोंथाङा।
अ औ मागो होनोब्लाथ' जोंङो माय साय हाखांनायनि उनाव
औ थारैनो
बिदिनो मायखौ फोथारनिफ्राय लाबोखांनायनि उनाव एसे खस्थ' जायो नालाय बे खस्थ' एबा दुखुफोरखौ बावगारलां होनो
बावगारलांनो थाखाय
बे मागोखौ अम अम जानाय लोंनायजों फालिनाय जायो मागो होनोब्लाथ जोंङो जानाय लोंनायखोनो
औ जानाय लोंनाय इनि फोरबोखौनो बुंजागोन।
जानाय लोंनाय फोरबोखौनो जों ओ बुंनो हायो जोङो दा बे मागोआव जायखिजाया फिथा सौराइ जानायनि अनगायैबो गामि नाङैनो ओ भाय बाहागिफोर थानाया बिदिनो बे ओं मागोआव जानो होननानै बेयो अमा बायदि बायदि एरि फिना दोनो नालाय
उम।
बेखौ मागोनि समाव बुथारबाय बुथारना बिदिनो फागि गस्थि गासैबो ज' जानानै जायो आरो बेयावनो ओ जोङो फिथा सौराइबो जायो जेरै फिथाया एन्थाब फिथा लावदुम फिथा ओमफ्राय बिखि बिदिनो फिथाआबो गुबुन गुबुन दंजोबो। ओ
नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो फोरबोआव औ लावदुम फिथाखौ जानाय जायो आरोना?
ओ लावदुम फिथाखौ जोंनिजों हुगुमा होननानै
नाथाय जोंनि ओनसोलाव मागो मागो फोरबोआव लावदुम फिथा खौ जानाय जाया मानो होनबा जोंनिया गोदोनिफ्राय मोनसे फोथायनाय दङ सुबुं फोथायनाय। ओं मागोआव लायनो ओ। लावदुम फिथा जायोब्ला मोसौनियाव दुमालु जायो होननानै फोथायनाय दङ बेनि थाखायनो जोङो मागोआव लावदुम फिथा सावनाय जाया आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव
उम बे ओ मोसौनियाव दुमालु जानाय माने बे फाफ्लियाव जानायखो होनो नामा?
औ नंगौ नोंथां।
अ फाफ्लियाव जानाय अ जोंनि जों बिदि माबानाय गैया जायखिजाया मागोआव बे लावदुम फिथाखौबो जायो।
औ ओ लावदुम फिथाखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मागोआव जायोबाथाय बेखौ बे फिथाखौ माब्ला जायो माइरं सोमजेननायनिफाय लानानै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ अ अ। जायखिजाया बेखौ ओ फुंनि समाव सोमनानै बेलासे सौनाय जायो आरो।
बेखो फुंआव गुबुन गुबुन समफोराव सोमजाया नामा?
ओ गुबुन समफोरावबो सोमजायो जायखिजाया फुंनि समाव ओ एसे ओ समफोरा मोननाय जायो नालाय समखौ। बेनिखायनो फुंनि सम समावनो बेखौ सोमनानै बेलासे बिदिनो ता सोआव ब्रै बाजिसोआव माबायो सौवो ओमफ्राय सौ आगोल देनाय जायो। ओमफ्राय आगोलथ' बिदिनो दिंखि दंजोबोमोन दाथ' दिंखिफोराबो माबालांबाय नालाय गोमा लांबाय उवाल दङ उवालाबो ओरैनो न' न'खरफोराव सोरानियावबाल' थायो गासैनियावबो थाया। हयथ' बेबायदिखायनो जायफोरा बेखौ जायखिजाया बे हानि दैहु नङाब्ला बे मा होनगोन स्टिलनि दैहु हानि दैहुबा मोजांसिन जायो नों ओमफ्राय बेयाव बि बिदिनो माबा लाबाय ओ खुरैफोर ला खुरै थे थेथ्ला गिलिप थेथ्ला गिलिप नङाबा औ जायखिजाया औ औ ओमफ्राय बे बे खफ'जों बे मोखाङाव होथेना दोनबाय बे खफ'जों सावो बेयाव माबा लानाय जायो आरो बे मुस हारिफोर जि गोबा जि गोबा बेखौ होनानै बेयाव माबा सिबिन होनाय जायो। सिबिन देनानै सिबिन देनानै संख्रि बिदिबो बेनि सोरबा सिनि होयो सोरबा बिदिनो मिथाइ गुरु होफायो। सोरबा बिदिनो संख्रिनि सावो बे संख्रि इसे इसे होनानै अ बिदिनो न'खरनि जाय सावग्रा बिथांमोन बिथांमोननि गोसोबायदि बे फिथाखौ सावनाय जायो।
औ थारैनो बिदिब्ला नोंथाङा बैसागो दे नोंथां
औ बिदिनो आरो। ओ बयबो फिथा सौराइ जानायनि नेक्स्ट खालि मथा हराव जाबाय बिदिनो अखाानायनायैै बेलागुरखौ सावो।
औ थारैनो
भेलागुर सावनाय जायो बिदिनो
सुबुं फोथायनाय नोंथाङा मिथियो नामा?
बेयाव जायखिजाया सुबुं फोथायनायाथ' थागोन जिहेथु बियो मोनसे दोरोङारि नेमखान्थि। थि हिसाबै थ' बेनि गेजेरजों बै माखासे बिजानु आजानुफोरा जाहाथे थैलांङो जोबस्रांलाङो हयथ बेखौ साननानैनो बे बिलाइगुरफोरखौ सावनाय जायो जाहाथे अरनि थाबजों। बे बिजानुफोरा आ आ आरो खारनायनि फैनायनि बेनि थाखाय बेखौ सावनाय जायो आरो बेखौ ओ दुगैनानै जाय बेखौ माबागोन सावजेनगोन बि दुगैनानै सावोमोन जाय अ जाय अर लगाय जेनगोन बियो दुगैयोमोन। आरो बेबो हयथ' सारिथासोआवनो उथिनानै आरो सान ओंखारैनि सिगांङावनो बेखौ उथिनानै सावनाय जायोमोन। बे भेलाबुरखौ औ बिदिनो आवबो सावखांनायनि उनाव बयबो ओ फिथा सौराय न' न' थांनानै जालायो।
जालायो ओमफ्राय खुलुमनाय आरिनाय माबाफोर ओनस गोदै फोरखौ खुलुमनाय उन्दैखौनाय बिदि बोर होलायनाय माबा निउ फोर दंङ नामा नोंथांमोननि ओनसो लौ नाथाय जोंनि ओनसोलाव बिदिखौ नुनो मोनो आरो।
अ दंङ बेबो। एह बे मागोनि एक थारिगै ओ बिदिनो जोंनि थैना थांनाय आबै आबौ ओ बिदिनो नखरनि जायखिजाया गेदेर सुबुंफोरा एबा उन्दैयानो जा थैनानै थांनाय बिथांमोननोबो बे एक थारिखैनो गोथेसिबावनाय जायो। ओ बिथांमोनखौ गोसो जोखांनानै आरो बिदिनो थांनानै थानाय बैसोआव देरसिन बिथांमोनखौबो ओ बिथांमोननिफ्राय बोर नागिरनानै उन्दैफोरा खुलुमो आरो बिदिनो गिदिर फोराबो बोर होयो उन्दैफोरनो अननाय होयो बेबायदि दोरोंङारि नेमा दासिमबो जोंनि ओनसोलाव थांनानैनो दं।
मागो फोरबोआव बेफोर फिथाफोर जानायनि अनगायैबोथ' नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां ना बेदर जानायनिबो हुदा दंङ। आलासिफोर फैयोब्ला जोंङो आलासिफोर फैब्लाबो फैयाब्लाबो जोंङो मागो गोबां बेदर जायो। गासिबो न'खरानो बेदर जायो होननानै आं सानोखि जोंनि ओनसोलावबो नुयो नालाय बिदिबा नोंथांनि ओनसोलाव मा मा बेदरफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
अह जायखि जाया ओ खोनादो खोनादो। बे मागोजों लोब्बा लाख नानैनो जायखिजाया दय एसे आगोलावसो बुंखादों ओ जानाय लोंनाय फोर्बोखोनो बुंजायो होननानै। ओ बेयाव ओम जायखिजाया न' मागोआव जानो होननानैनो माखासे जेरै दाउ नङाबा अमा। ओ फिनानै दोनखायो ओ बेखौ आरो बेनि अनगायैबो हाखराव जेसेबां ना गिदिर
ना गिदिर दङ बेखौ दिखांनाय जायो आरोना नोंथां।
बो दिखांनाय जायो आरो बे मागोनि समाव उम बाजारफोरावबो ओ ना फिसाफोरखौ बांद्राय बायनायखौ जों नुनो मोना जेसेबांनो हयथ' बि हाथाराब्लाबो एसेब्लाबो मागोनि समाव गिदिरसिनखौ बायनानै जानाय जायो आरो ओ थाखा फैसा थानाय फोराथ' बिदिनोसै गिदिरखौनो लाबखायो।
ओ नाथाय फैसा थाखा गैयि न'खराबो माने रांखावरि गैयि न'खराबो मागोनि समाव जाथारनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो।
ओ ओ ओ जायो। जोंनि नैबे ओनस लावबो बिदिखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो नुबोदों आरो दासिमबो नुगासिनो दं।
दासिमबो नुगासिनो दं।
उम गोरिब न'खराबो बै सानखालि हयत' एसेब्लाबो गिदिरसिनखौ जागोन आरो। ओ मागोनि समाव बेखौ जों नुयो आरो बिदिनोथ' थाबाय माखासे गामियाव बे मागोनि समावनो जानाय लोंनाय। रंजानाय बेबायदिफोरखौबो जों नुनो मोनदों हयत' बियो बर'निनो मोनसे दोरोङारि होननांगोन।
थारैनो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नि नामा समाबो जाबाय उनफोराव लोगो मोनसिगोन।
दे दे।
दे बिदिब्ला।